हेलौ
औ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
दं आं ओरैनो जिरायना नोंथां
औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथांनिसिम
अ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नों
ओ औ
ओ दायो बिदिब्ला नोंथां जोङो मानि सायाव सावरायनो होननानै थाङा सानो
आं बिदिनो नआव फिसिजानाय जुनारफोरनि बागैनो रायज्लायनो होनना सानदों
अ दे बिदिब्ला नोंथाङानो बुंग्रोदो जा नआव मा मा जिब जुनार फिसि यो
औ जोङो मोसौ बोरमा बेनिफ्रायहाय बिदि माबा जारसि मोसौ जायखौ बुङो बेखौनो फिसियो आरो जेरै मोसौआ गांसो गांसो जाना थांना थायो
औ
सल नङा बेयो बायदि फिथाइ सामथायाइखौबो जायो मोसौनो बायदि फिथाइ सामथायाइखौबो होनाय जायो जेरै सुमफ्राम बेफोरखौ होनाय जायो ओमफ्राय बिद बिदि गुनदैखौबो होनाय जायो जेरै बिसोरनो आरो माइरं माइरं सुनानै जों रनदै मोनोना माइ जायखौ माइरं र ब बेखौहाय होनाय जायो आरो बे रनदैखौ होनानै आरो बिस बिदिनो आरो जिगाबो जाहोनाय जायो मोसौनो गांसो जाब्ला ओमफाय बिसोर आरो मोसौ गाय न जायनिफ्राय जों गाइखेर मोनो आरो मोसौ हालुवा मोसौआथ गाय दोङो हालुवा दङ मोसौ हालुवाजों जों हालेवो फोथारावहाय हालेवनो लाङो बेखौ ना नाथाय बिदि आथिखालाव हालेवनायखो एसे खम नुनो मोनबाय आरो हालजों मै होयो जेरै बेजों बे मोसौ हालुवाजों जोङो मैबो होयो ना जेब्ला फोमोनो जायखौ जों हाखौ फोमोनो होनना बुङो ना माइ गायनो थाखाय माइल न नङा खोथियाब फोनो थाखाय बेफोरफोरखौ आरो
नंगौ नोंथां मोसौआथ ओ गोबां रोखोमनि दङ नङा होम बा मोसौ गाय मोसौ बलद बिनि अनगायैबो ओ बे जारसि मोसौ जौ दङ नङा होनबा आ बे आं माने दिनैसिम माने नुनो मोनदों आरो माने बे जिहेतु ननि लकेल ओ मोसौ बुङो बेखौनो माने बिजि थुनानै जारसि बानायनायबो आं नु
औ जेरै जों खार फल लाना बुंङोना जेरै खाराय हगारो मोसौखौ
औ
बिदिबो नुनो मोनो मोसौआथ बायदि गाबनि थायो जारोम थायो गुफुर थायो खायफा
औ नंगौ नोंथां मोसौआथ' गोबां गाबनि थायो ओ बांसिनै बे गोजा गाब नि आरो गोसोम गाबनि गुफुर गाबनिखौनो नुनो मोनो नङा होमब्ला बे गाबनिनो थायो मोसौआ आरो बाखिथ थाया माने गोजा होननानै बुङो जायखौ
औ
बेनि अनगायैबोथ नोंथां बुंनाय बादिनो मोसौआ गोबां आदार जायो नङा होमब्ला गोबां गांसो जायो ओ बेदिनो बिफां लाइफां बिलाइफोरखौ जायो बेनि अनगायैबो माइ जायो जिगाब जायो नङा होमब्ला आरो मोसौआ जोंनि गोबां खामानियावबो होयो ओ मोसौनिफ्रायनो जोङो गाइखेरबो मोननो हायो बेखौ फाननानै नोङो जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होनब्ला बेनि अनगायैबो बे मोसौनि जि गाइखेर बेजोंनो जोङो साहा लोङो नङा होनब्ला बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि दा ओ बेवहायथ गाइखेरावबोथ गोबां मेजेम थायो नङा होनब्ला बेफोर बारिनिफ्राय जों गोबां भिटामिनबो मोनो आरो
औ
ओरैबादि गाइखेर लोंबाय थायोब्ला देहानि थाखाय जोबोद मोजां नाथाय खायसे खायसेया ओ बा खायसे बिथिङाव माने गाइखेरा गोबां माने मानसिनियाव अनदिस बायदि बेमारबो सन देर होयो आरो माने जायो औ बेनि अनगायैबो जोङो बे गाइखेरखौनो जेब्ला आलासि दुमसि फैयो। अब्ला जों बेसेब थाब फुदुंनानै होयो आरो बे गाइखेरजोंनो जोङो गोबां।
सरबट बानायो औ सरपटबो बानायना लोङो
औ बेनि अनगायै बोथ औ बेनि अनगायैबोथ जोङो बे मा होनना बुङो ओप
औ पनिर बानायो घिउ बानायो बिदिबो उम औ
औ बिदि बानायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा बा नोंथांनि न'खराव दिनैसिम गायखेरखौ मा मा खामानियाव बाहायफेरखो बा बाहायदों।
गाइखेरखौ जेब्ला जों जेब्ला फुजा होयोना फुजायाव जेब्ला गोथार जायो होननानै नखौ स्रां जेनेबा बेजोंनो जेनेबा फारासि हाथियो आरो बिदिनो जायखौ जों फारासि हाथियो होनना बुङो ना बेवहाय मानोस सारोब्ला माने गोब थार जायो होनना बुङो आरो बेवहाय बेबो सोङो जोंहा गाइखेरखौ बाहायो ओमफ्रायहाय बिदिनो लोंनो बाहायनाय जायो आरो पाइक संनो पाइक संनो बाहायो आर बिदिनो पनिर होरि बाहायनांगो बाहायनाय जायो आरो
नंगौ मोसौआथ गोबां खामानियावनो बाहाय जायो मोसौखौथ जों हालेवनायाव बेयाव बाहायनाय जायो नङा होनब्ला बेनि अनग ओमफ्रायबो जों रा फाननानै बा मोसौखौ फाननानै आरो गोबां रां आरजिनोब बाहायो आथिखालावथ मोसौनि बेसेना गोबां बांबाया गोदोनिख्रुइ नङा होनब्ला
ओ नंगौ नोंथां कारेनसि था
ए जा गोबोरखि
औ औ हासार मोनो औ बे हासारखौनो औ
हासार खालामनानै जों बेखौ माने फाननोबो हायो आरो गोबां मैगं थाइगं फोराव होनानै जों मैगं थाइगंफोरखौ मोजां मोजां खालामनो हायो आरो थाबैनो जौगाहोनो हायो नङा होनब्ला
औ नोंथाङा मिथिगौ नामा नोंथाङा मिथिगौ नामा हासारखौ माबायदि दि बानायो एसे फोरमायना होनागोन नामा?
औ नोंथां बे गोबोर हासाराथ' गारनानै दोनोब्लानो गोबोर हासार
बेेसे वारा आं जायखौ न'
औ बेखौथ हा-हाखर जाव ओ जावनानैबो ओ फेसेवनाय जायो खायसेया खायसेया। थ' आरो ओरैनो खनायाव गारनानैबो दोनो आरो बेनो राननानै हासार जायो आरो
औ औ थारैनो सैथो
औ बे गोबोर हासारखौ बांसिनै बे ननि जि मैगं थाइगं गायनाय ओ ननि जि ओ बेयो जि गोबोर हासार बेखौ माने नखराव जि मैगं थाइगं गायनाय बेफोर फोरावनो माने बांसिनै होनाय जायो आरो
औ
बेनि अनगायैबो नोंथांनि न'खराव बे मोसौथ' बुंबायानो जिहेथु बोरमाबो फिसि इयो होननानै बुंदों नोंथाङा नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
बेनि अनगायैबो अमा फिसिबो होनदोंमोनदां
औ नंगौ
बेफोरखौ फिसिनायाव ओ नों थां नखराव बेफोरखौ बा बेफोर जिब जुनारखौ माबाददि जोथोन लायो आरो बेफोरो माबादि खामानियाव बाहाय जायो आरो बेफोरनिफ्राय माबादि मुलाम्फा मोनो। ओ नों बिनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनानै होनो हा
औ जागोन नोंथां बिदिनो अमाखौहाय जोंङो पाक्कानि गलार बानायो न' आरो खायफा बिदिनो जायगा नहराव गैद्राया बिसोरा माने औवा बायदि होनानै माने बिदि कलार बानायो आरो जाय जों गन्द्रा बुङो नङ अमा दोंग्राखौहाय बिदि
औ
बिदिनो माने पाकानि लुनानै माने अमाखौहाय बिदि जेनेबा आरो बेवहाय खि थांहोनो थाखाय बिदिनो लामा बायदि गाथा बायदि बिदि खालामनानै जेन बिथिं माने हाखरावहाय जोङो दैखौ जेब्ला जोङो सुना हरो ना अब्ला दैया माने बिथिं गोलैहैयो आरो अब्ला बिनि आदारखौनो जेनेबा बे अमानि खिखौनो मोनोजानानै नायाबो देरो जेरै बिदिनो आरो बिदिनो जोथोन लानाय जायो आरो आरो अमाखौ मोजाङै आरो अमाखौबो जेरै बिमा खालामनानै फिसा खांहोनाय जायो अमानिफ्रायबो जों गोबां रां आरजिनो हायो जेरै गेदेर जानानै गेदेर खालामनानै फाननो हायो आरो फिसा फिसा समावबो बिसोरखौ फाननानै रां गोबां आरजिनो हायो आरो
औ नोंथाङाथ बेबादि जोथोन लानायनि बाथ्रा बुंदों आ बिनि अनगायैबो बिथाङा ओ जि अमानो आदार होयो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो थालांबाय बेनिखायनो आं बुंनो बेखिनिखौ बुंनानै होनोसै
औ जागोन नोंथां
औ जिहेतु जोंनाव मास फि जनोब्लाथ' जोंनो आदार नांखागौ नङा होनब्ला औ बे खौ जोंनो माने अमानो जि आदार होयो बेखौथ जों बांसिनानो बर' न'खराव जिहेथु जौ सावो नालाय
औ नंगौ नोंथा
फिनाय जायो आरो बांसिनानो खायसे खायसेया खालायफोरखौबो होयो
औ नंगौ नोंथां
थासनि जा बिलाइ बेफोरखौ माने हानानै थास बिफांफोरखौ हानानै रुनानै आ बे अफ्रिनो गलायनानै बेजों लोगोसेनो ओ माइ सौनानै ओ जि गुन्दै मोनो बेखौबो माने मा होनो संख्रिजों गलाय देरनानै होयो आरो बेबादि जों लोगोसे सेनो बे अमानो ओ जि ओ दा आथिखालावथ बे मार्केटवनो मोनो नङा होनब्ला बायनानै मोनो जायखौ सापर्ट दाना होननानै बुङो बे खौ माने थाब देरनो थाखाय बे साब होननाय जायो आरो बेबायदि खालामदाव माया थाबैनो माने ब्रै दानसोम बा बा दान्सोआव नो ओ फ्रा फाननो हायो आरो आरो जोंनि बर' हारिनि जा आइजोफोर बिसोरथ मा जिहेतु बेंकखौनो होननानै साननानै लायो मानो होनब्ला बे अमायाव ओ फैसाफोरा जमा जानानै थायो आरो बेजोंनो बर' आइजोफोरा न'खरनि आंखाल बा न'खराव सोरबाफोर बेमार आजार नुजाथियोब्ला सोरबाफोर फरायनायाव औ जानाय लोंनायाव आरो आंखाल नुजाथियोब्ला माने बेखौनो फाननानै बिसोरो ओ नखराव हेफाजाब होयो आरो
औ नंगौ दे अब्ला नोंथां समाबो जाबाय नामा होनना
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे